नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ औ
औ
नोंथाङा मा खालामदों दायो?
औ आं ओरैनो दं ओ
औ औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङोना होमबा?
औ फ्रियैनो दं नोंथां
औ ओ नोंथांजों होमबा मोनसे टपिकनि सायावहाय खोथा सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावराय जागोन
औ औ।
दिब्ला आङो आयदाखो ला आं लाग्रोनोसै नामा? ओ बिदिनो आथिखालाव जोंथ' मबाइल इउस खालामो ना? बायो बे मबाइलनि गोनांथिया आ मबाइला मोजांना गारज्रि बिनि सायाव नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होदो दे नोंथां
मबाइला माने जोंनि थाखाय मोजांना गाज्रि माने बेनि थाखाय
औ औ। दा जोंहा मबाइल होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा ओ‌ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ सोलिबोबाय थानाय आरोना। एबा गोदो गोदायनिफायनो ओ सोलिनाय ओ जिहेथु जोंना सोलिनाय होनोब्लाबो जों गोदो गोदायावबो ओ सोलियोमोन सोलिनायालाय होमबाबो माने दानि बायदि स्क्रिन टाच बेफोरबायदिबो जोङो नुनो मोनामोन आरो ओ जोङो सो क्रिन टास नुनो मोनामोन जोङो केपेड मबाइलफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन गोदो गोदायनि समाव। जिहेथु जोंहा मबाइलनि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ आथिखालनि मुगायावथ' ओ जोबोद मोजाङानो मात म ओ मबेइलनि बाहायनो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गोजानाव थानाय ओ जेरै जाथि खुरमा बाय बाहागि बेफोरबायदिखौ माने ओ ओ थाङालासिनो एबा फैसा थाखा खरस खालामा लासिनो जोङो ओ खबर लाहरनाय जेरै मोजां गाज्रि ओ बेराम आजार जादों नामा बेफोरबायदिखौ जोङो खबर लाहरनो हायो मबायला जा मबाइलनि गेजेरजों जिहेथु जोङा माने ओ मबाइलावथ' जोङो थाखा फैसा बेफोरबायदि होनाङा लासिनो एबा थांनाङा लासिनो जोङो रायलायहरनो हायो आरो ना? जिहेतु जोंहा बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो महर मोखांफोरखौबो नुयो माबोरै दं माबोरै गैया बेफोरबायदि जोङो भिडिअ कलनि गेजेरजों जोङो नुनो हायो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो गोजान गोजान जायगासिम जोङो ओ थाहैनाय मानसिफोरनो सुबुंफोरनो ओ एबा जाथि खुरमाफोरनो जोङो फैसा थाखा बेफोरबायदिबो जोङो हरनो हायो दानि जुगावहाय। बेनि अनगायैबो जागाय ओ जोबोद मोजां आरोना दानि जुगावहाय। बेनि अनगायैबो जोङो गोबां रांखावरिबो आरजिनो हायो मबेइलनि गेजेरजोंनो जेरै होनोब्ला जोङो ओ भिदिअ' बानायनानै जिहेदु जोङो रेकर्ड बानायनानै जोङो ओ पेसबुक इउथुब बायदिफ्राव होनानै जोङो जोबोद मोजां मोजाङै जोङो ओ रांखावरि आरजिनो हायो एबा डलार सलार बेफोरबायदियाव हाबो बेफोरबायदिनि ओ रांफ्रा बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हायो बे बेनि अनगायैबो जोङो माने ओ मबाइलनि गेजेरजोंहाय जोङो जोबोद ओ मोजां मोजां खामानिफोर मावनो हायो जेरै जोङो खामानि होननानै बुङोब्ला जोङो बिजाब फरायनाय गोबां मोजां मोजां बिजाबफोर जोङो बिजाब बाख्रिफोरबो जोङो मबाइलाव जोङो मोननो हायो। जेरै जोङो गुगुल गुगुलाव जोङो सार्च खालामनानै जोङो मोननो हायो आरो साट जि भि टि बिफोराव जोङो सार्च खालामनानै जोङो ओ जायखौ ओ जोङो बिजाबफोराव जोङो बुजियाखै बेफोरखौ जोङो मबाइलावहाय जोङो ओ सार्च खामनानै नायनानै जोङो फरायनानै जिहेथु जाय बुस्थुखौ बुजियाखै बेफोरखौ जोङो मिथिनो हायो आरो ओ जाय बुस्थुखौ बुजियाखै बाहायनायफोर रोङाखै बेफोरबायदि बाहायनायफोरखौ जोङो इउटुबफोराव सार्च खालामनानै जोङो बेफोरबायदिनि बाहायथि माबायदि बाहायोब्ला माबायदि जायो बेफोरबायदिखौ जोङो मिथिनो मोनो बेफोरबायदिखौ जोङो ओ मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो ओ मबाइलनि गेजेरावहाय जोङो गोबां मोजां मोजां फोरोंगिरिफोरबो मोननो हायो। जेरै जोङो ओ क्लास लानो हायो अनलाइन क्लास बेफोराव जोङो जोबोद मोजां मोजां फोरोंगिरि फोर मोननो हायो जिहेथु जोङो ओ दानि जुगावहाय ओ साख्रि बाख्रिनि माने गोबां इन्टारभिउआव बेफोरबायदि एगजाम जासै नालाय जोंहा बेफोरबायदियाव ओ जोङो क्लास लानानै जोङो जोबोद मोजां फरायनो हायो आरोना एबा मिथिनो मोनो बेफोरबायदिनि बाहायनायनि थाखाय माने मबाइला जोबोद मोजां आरो बेनि अनगायैबो जोङो मबाइलनि बाहायनायखौ जोङो गोबां ओ बायदिफोराव नुनो मोनो जेरै होनोब्ला जोङो फट'क बाह फट'क साफायनाय फट'क बानायनाय। जिहेथु जोङो ओ गोदो गोदायनिफ्राय फट'क साफायनानै दोननाय बेफोरबायदिखौ जोङो अर रायै माने नेरसोन हिसाबै जोङो नुबाय थानो हायो एबा मिथिनो मोनो आरो ना ओ गोदो गोदाय उन्दै समाव माबायदिमोन बेफोरबायदिनि महर मोखांफोरखौ नुयो आरो ओ आखल आखुफोरखौ नुयो आरो ओ उन्दै समाव माबायदि गेलेयोमोन माबायदि मायोमोन माबायदि थायोमोन बेफोरबायदिखौ माने फटक साफायनानै दोनोब्ला माने देरोब्ला एबा गिदिर जायोब्ला बोराय बेन्थ' जायोब्ला जोंङो नायनानै माने गावनि गोसोखौ मोजां मोनहोनो हायो आरोना। एबा गोसोखांफिन होनो हायो बै समाव माबायदिमोन बेफोरबायदिखौ माने गोसोखांफिनहोनो हायो बेनि अनगायैबो माने गोबां रोखोमनि जोङो ओ नेट नेटाव एबा अनलाइनाव सार्च खालामनानै जोङो गोबां रोखोमनि बायदिसिना ओ जोङो गस्ला लंपेन्ट बायदि रोखोमनि अनलाइन अर्डार खालामनानै जोङो जेरै फ्लिपकार्ट एमाजन ओ मेच्च' बेफोराव जोङो बाहाय बायनो हायो जोबोद मोजां मोजां ओ मोननो हायो बेफोराव जोंङो आरो बेनि अनगायैबो जानाय आदारफोर जेरै पिज्जा बारगार बेफोरबायदि मैगं थाइगं आजिखालिथ' जोंङो गोबां मबाइलावनो नुनो हासै मबाइलनि गेजेरजों जोंङो मैगं थाइगंखौबो अर्डार खालामनो हायो आरो जानाय लोंनाय पिज्जा बारगार बेफोरबायदिखौबो जोंङो ओ अर्दार खालामनो हासै मबाइलनि गेजेरजोंनो। बेनि अनगायैबो ओ मबाइलनि बाहायनायफ्रा माने ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव जोङो गोबां ओ सोलायबोनायखौ नुनो मोनसै। मबाइलनि बाहायनायाथ' मोजाङानो नाथाय मबाइलनि गाज्रिबो बाहायनाय दङ जिहेथु जोङो उन्दै उन्दै समफ्रावनो मबाइल होनानै बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौ गाज्रि खालामनाय गथ'फोरनि मेगनफोरखौ ओ बेनि अनगायैबो देर फुनाय गथ'फोरा माने ओ गावनि फरायनाय टाइमखौ गारनानै माने मबाइल सेनेलावहाय गेम गेलेनाय ओ मबाइल नायबाय थानाय मबाइल सेरबाय थानाय बेफोरबायदिया माने ओ मबाइलनि गाज्रिनि बाहायथियाव जोंङो मोननो हायो आरोना ओ बेनि अनगायैबो माने मबाइलनि बाहायथिया जादों उन्दै समनि ओंखायनो जोंहा बिमा बिफाफ्रा माने गथ'फोरा गाबोब्ला मबाइल देखायनानै होनाय मबाइल नायहोनाय बेफोरबायदियाव माने उन्दै समनिफ्रायनो माने गथ'फोरनि मेगना गाज्रि जानायखौ जोंङो ओ मिथिनो मोनो एबा हमदांनो हायो आरोना बेफोरबायदिनो मबाइलनि गाज्रि बाहायनायफोर आरोना औ नोंथाङाबो होनबा मबाइलनि सोमोन्दै फोरमाय फंनैसो फोरमायनानै होदो।
औ बिदिनो नोंथां ओ जोङो मबाइलखौ आं आंनि थाखायबा मबाइला मोजांबो गाज्रिबो आं दा मोजांखौ खोनथाग्रोनोसै बिदिनो मोजां होनब्ला जोङो ओ जोङोथ' मबाइलखौ जोङो सानफ्राम जिउवाव बाहाय मानो होनोमब्ला जोङो जों बबेबा मोनसे ओ नांगौ खामानि बा इमारजेन्सि गोजसे सेकेणडनि गेजेर एबा से मिनिटनि गेजेरावनो मावनानै जेरै जोंङो हमना ला बिदिनो सोरखौबा अबावबा न'खरनि फेमिलि गोजानाव थानाया एबा गोजान रायजोआव बेफोरनि खबर सबर थांना थानायानाय जिउ खुंनायफोरखौ माबोरै जादों मादों बेफोर कालसारखौ जोङो खबर लालायनो थाखायबो जों मबाइलनि गोनांथि जायो बेनि अनगायैबो जोङो बिदिनो दानि जुगाव जों हान दावबायनाय बेफोराव जों मबाइलनि गोनांथि जायो बा जोङो टिकेट दानायफ्राव आ जेसेबां ओ टिकेट लानायनिफ्राय जोङो ओ लानानै जोङो बिदिनो बायदिसिना मबाइलाव लकेसन नायनाय बायदि बायदिखौनो दावबायनायाव हेफाजाब होयो आरो। एप्स मोननो हायो जोंङो बुंनो थाङोब्ला जों अल्ट दा। गोबां रोखोमनि एप्स दं बुंनो थाङोब्ला जों इउटुब फेसबुक बेफोरनि गेजेरजों। सासे सुबुङा गोबां रांखावरि आरजिनो हायो। जाय सुबुंफोरा लाजिया जाय लाजिनाय गैया टेलेन्ट दं बेखौ गाव। दिन्थिनो थाखाय बेफोरखौ भिडिय' बानायनाय फेसबुक इउटुबनि गेजेरजों एबा। इदिनो बायदि रोखोमनि ब्लकफोर डेलि ब्लक बायदि रोखोमनि कालसार बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय थानाय। मावा दांआ जिउखौनो जि खौ गावनो गाव देखायनानै एबा कनटेन खालामनानै खुवाजों बुंफनानै जाय सुबुंफ्रा दानि जिउआव बेफोरखौ भिडिअ' खालामनानै ओंखारदों बेफोर सुबुंफोरा ओ अनसायजादों आरो ना इउटुबफोरनि गेजेरजों बिथांमोना बे बेनि अनगायैबो जोंङो ओ मबाइल मबाइलखौ मोजां मबाइलनि गेजेरनो जोङो जोंनि न'आव थानानैनो जोङो बिदिनो ओ नोंनि जानाय मुवा बिदिनो गाननाय जोमनाय जाग्रा मुवा आदार बायदि रोखोमनि जों मुवा बेसादफोरखौ जोंङो न'आव थानानैनो जों बिदिनो अदार। खालामनायारा खालामनायनि खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौ न'आव फैनानै बिथांमोना होफैयो आरोना। बिथांमोना फैनायखौ जों मबाइलनि गेजेरजोंबो मोननो हायो। दा बिदिनो जोङो ओ जोङो बेंकफोराव थांनो गोनांथिआनो गैला दानि जुगाव जोङो। सोरनोबा फैसा इमारजेनन्सि सोरनबा मेडिकेल इमारजेन्सि गोनांथिैबा जों मबाइलनि गेजेरजों
बेनि थाखायनो जों मोजां होनो हायो आरो नाथाय मबाइलखौ गाज्रि होनब्ला जों जाय सुबुंफोरा मोजां खामानियाव। बा जोंहा बेफोरनि थाखाय मबाइला गोनांथि। बिदिनो बुंनो थांब्ला उन्दै गथ'फ्रा ओ नोंथां लेखा फरायालासिनो गेमफोराव सानसे सानसे हरसे गाहाम नां। आरो जाय सुबुं फोरा मबाइलफोर नोंनि नोंनि सानसे सानसे फारसे खालामनाय।
खहा जायो हमनानै अ। बेनि थाखाय मबाइलाबो गाज्रि होन जायो जाय जाय सुबुङा बाहायनो रोङो बिसिनि थाखायबो मोजां ओमफाय अनगायैबो जों बुंनो हाबावो ओ जेरै मबाइलनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि गाज्रि भिडिय' नायनायखौ जों नुनो बिथांमोन थाखाय बे। दा बेबो गाज्रि आरोना बेबो जों गाज्रि बायदि रोखोमनि अनलाइन प्लेटफर्म नु मोननो हायो जों मबाइल बिनि गेजेराव जों ओ बायदि गावजोंनो नाङाबा। हेंथा जालायनाय सोरबा जिनाय सोलनाय बिदि बायदि रोखोमनि बाथ्रा दानख्रिलायनानै जों गावजों ओ सोंथि सोंलायनायखौ जों नुनो मोनो फेसबुकनि गेजेरजों गाजि नुनो मोनो आरो ना बिदिनो बिनो आरो गाजिखौ आ आरो जों बुंनो हाबावोदि मोजां
इदिनो जोङो ओ गोदोनि समाव जि बायदि जों बाहायोमोन जेरै आ दंब्लाबो जों जोरै बाहायनायखोनो जायामोना बिदिनो जोङो फन रायलायनाय समखौल' बायगोन नाथाय दानि जुगाव जोङो आ मबाइल नो जोङो मबेलखौ दायो जे बानायनो लोगोसे जों मबेलाव गोबां रोखोमनि ओ पनचन जायनि गेजेरजों जों जिउ खुंनायनि थाखाय हेफाजाब होयो बिनि अनगायैबो जोङो अ बिदिनो नङो अ बा नोथाङा जोङो टिउसन लानो मबाइलनि गेजेरजों लानो नो सोलोंथाइ लानो मोजां गियान लानो मटिभेसन लानो जोङो बुंना ला हमना ला जों गुबुन ओनसोलनि गुबुन रायजोनि हारिनि हारिसाफोरनि जोङो बेफोर बिथांमोननि जानाय लोंनाय बिथांमोननि आसार खान्थिफोरा
मोनथिनो मोननो हायो जेरै बिथांमोननिखौ नाय बिथांमोननि बेफोर भिदिअफोरखौ नुनानै फिनो मोनो जे बिथांमोना आंनि लाइफ जों मोनदाङा बेफोरखौ जों नुनो हायोबा मोनदांनो हायो आरो ना
बिदिनो बेनोसै आरो दा नोंथां ओ बुंबा फोजोबनो हाया नोंथां बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम‌ गोजोन्नाय गोजोन